हेलौ। हेलौ। नोंथां। हेलौ। नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
नों औ खोन्थाबायना नोंथां?
हेलौ।
नोंथाङा खोनाबायना नोंथां? हेलौ।
हेलौ।
नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थांलाय।
हेलौ।
हेलौ खोनादोंना?
हेलौ
हेलौ। खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ
औ मा खालामबाय
ओ दा मा सावरायनो सानदों? मा आयदानि सायाव सावरायनो सान्दों?
दा ओ आयदानि सायाव सावरायनो थांनो माने दा माबानि सायाव सावरायजायो जिहेथु जोंहा दासान्दि ओ उम ओ अखा हाबाय दङ जे जोंहा दासान्दि। ओ दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायजागोन नोंथां। खोनादों ना?
ओ औ खोनादों। दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोर जै माइ गायदों नङा होमबा? ओ दाथ' अखाबो हादो। ओरै जागासिनो माने अखाबो ओम अखा हाङोमोन बोथोरा। ओमफ्राय दा आरो साहा दुंलायबाय ओमफ्राय
औ।
उम दसे अखा द दसे बार
नोंथांनिखौ औ औ नोंथां नोंथांनि माथाखौ एसेबां मोजां खोनाफैयाखै हायोब्ला नोंथाङा एसे एसे मोजां जायगायाव निजोमै थानानै सावरायनो हागोन नामा? जिहेथु नोंथाङा फोरमायदों जोंहा औ दासो खोनाबाय। जिहेतु नोंथाङा फोरमायदों जेराव जों दैजां बोथोरनि खोथा फोरमायनो थाङोब्ला जों दैज्लां बोथोराव बोाव नोंगौ जों गोबां आबाद मावनाय जायो जेराव जों आबादनि खोथाखौ जों मोननो हायो बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबांखा अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा ओ दैफोरा लोमला जोबो बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोरखौ जों मिथिखायो जिहेथु जोंहा जेब्ला गिबियावनो अखा हाग्रोयो अब्ला जोंहा सार अन्थाइ बायदिसिना बारहुंखा फैयो। बिदिनो अन्थाइफोरबो गोलैलाब ब जोंनिया जिहेतु बर' बा मोजाङै गलिनानै बियो अखा महरै फैस्लाबनो हाया बेफोरबायदिनो जोंनिया बेयाव अन्थाइ गोग्लैनाय जायो। बेफोर अन्थाइफोरा जुदि खायफाफोरनि न'फोराव जुदि गोग्लैयोब्ला अन्थाइफोरा माब्लाबा समाव ओ से केजि नै केजि मालाबा आरो बाजौ ग्राम बेफोरबायदि फैयो, अब्ला जोंनि थिंफोरााव गब्लंजोबलाङो जेराव मानसिफोरनियाबो इसिबांथ' थैनायखौ नायफेराखै अब्लाबो थिंफोरा गब्लोङाब्लाथाय जोंहा दै लोमलांजोबो आरो ना न' सिंफोरावबो। दा गोबां बेफोरबायदि जोंहा उसुबिदा जायो जेराव जोंहा ओ खहा जायो जोंहा थिंफोरा बायलाङो दिनै बार गोसा फैनायनि जाहोनाव अखा बार दामब्रा फैनायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांफोरा बायफ बायनानै होसिनो न'फोराव बिदिनो जोंहा गोबां खहा जायो दैज्लां बोथोराव। लोगोसेनो गोबां दैबाना जाहोनायनि जाहोनाव जोंहा बुखारलांजोबो जोंनि माइ आबादफोरखौ बा बायदिसिना जोंहा फाथो आबाद थायो जोंहा जोंहा थायो जिंखा आबाद थायो बेफोराव जुदि बिफां लाइफांफोरा होसिनोबाथाय अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा गिसि खानायनि जाहोनाव हाफोरा गुरै जानानै बिफां लाइफांफ्रा गुबैसिनो बिदिनो जोंहा गोबां खहा जायो। जिहेतु जों दैज्लां बोथोर समाव जों गुबुन जायगायाव थांनोब्लाबो जोंहा जोबोद खस्थ' जायो, जोङो नंगौ दिनैनि समाव जोंहा जौगाबाय गोबां जौगाबाय नाथाय गोदोनि समाव जोङो गुबुन जायगायाव थांनोब्लाथाय जों साथाफोरखौबो जोंहा बारा फैसा गैयामोन बायनो थाखाय बिदिनो जों थालिर बिलाइफोरखौसो जों दाननानै बा थास' बिलाइफोरखौ जोङो खर'सायाव लानानैसो जोङो थांनाय जायोमोन दिनैथ' जोंहा गोबां जोंहा बायदिसिना ओंखारबाय। रेनक'ट औ नोंथां। जिहेतु दिनै जोंनिया रेन कट ओंखारबाय खोनादों नोंथां हेल'।
हेल'।
औ नोंथां। नोंथाङा एसे, हेल' खोनाबायना?
औ खोनादों दे औ-औ नोंथां औ।
नोंथाङा एसे औ-औ-औ-औ। जिहेथु जोंनिया दिनैनि समाव जों बायदिसिना जोङो रेनकटआरिफोर खौ जों मोननो हायो साथाफोरखौबो गोरलैयैनो मोननो हायो जों गोदोनि बादि ख खफ्रिफोरखौ जों दानिया बाहायलिया जों दिनै साथा बाहायो बेनिफ्राय जोङो रेनकटफोर खौ बाहायो बेफोरखौ गानोब्ला जों अखा बांखाब्लाबो जोङो गुबुन जायगायाव थांनो हायो लोगोसे दिनै जोङो ओ बायदिसिना जों गारिफोराव थाङोब्लाथाय जों अखाफोरनिफ्राय सिजानायनिफ्राय खारग'यो। दा दिनैनि समाव जोंहा गोबां ओ माबा जानानै फैबाय जोङो खामानि मावनो थाखाय गोरलै जानानै फैबाय दैज्लां बोथोराव दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
उम दैज्लां बोथोरावथ' दा उम अ दा मावगासिनो दा बोथोराथ' आबादाथ' जोबोद ओ लोगोसे आरो मावखांबायबो। ओ गोबाङानो मावखांबाय गोबाङानो दंबावो माने जोंनियाव। ओ लोगोसे जेनेबा आबादाथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेनेबा ओ जेरै जोसा माइब्रा ओ आइजुम। बेनिफाय रन्जि जेखिनि माइ दोङो बेखिनिखौ आबादखो मावनाय जायो आरो। ओ मोनबो मावनाय जायो जेनेबा खोनादोंना नोंथां?
औ औ औ औ खोनादों नोंथां औ नोंथां।
गोबां रोखोमनि आबाद मावो माने जोंनिखिनबो ओ बेलेगफोरा बेलेग गोदान गोदान आबाद मावो जेनेबा उम। जायफोर आरो जेनेबा जि मावदो बेखौनो मावगासिनो माने गो मावथ'आखै बायदिसिना
औ औ।
गोदान फैयो माने गायनो ओमफ्राय दाथ' उम सोरबा सोरबा गायबाय माने दाथ' आंबो होनजोबनो हाया माने सोरहा सोरहा माइखो गायखो मा मा गायखो माने थांनाथ' सोंहैनाय जाया। उम खाथि खालानिखौल' सोंनाय जायो माने दा मोजां मिथिजोबा आरोना मा मा गायखो मा
नोंथांमोननि गायखांजोब्बाय नामा माइफोर जेनेबा?
माइफोराथ' जोंनिजों ओ गायखांजोबबाय औ औ। माइफोराथ' जोंनिया बेनोसै रनजित नोंथां फोरमायनाय बायदियानोसै माइफोरा दा बिदिनो गोबां गोदान गोदा माइ फैदों माइबा सुत्तुर पसुत्तुर बिदिनो गोबां ओ माइ दङ। स्वर्न माइ दङ गोबां माइ गायो जों दा बिदिनो गोबां ओ माइब्रा जोसा बेफोरथ' थाखायोआनोसै जोंनिया। जिहेतु दिनै ओ दैज्लां बोथोरनि खोथा ओ सावरायदों जिहेतु दैज्लां बोथोराव जोंहा गामि ओनसोलावथ' इस सिबां दैबाना जाया। दैबाना जायोब्लाबो जोंहा थाबैनो बियो ओ दैफोरा जोंनिया रानलांजोबो। नाथाय जों टाउन ओनसो जों जुदि नायनो थाङोब्ला ना टाउनाफोराव जोंहा जेराव जों नाला नाला थाखायो नाथाय नाला फोराव जोंहा खायसे दै हाबलांग्रा नालाफोरा जोंनिया बन्द' जानानै थायो खायसे जोङो मिथाय जागोन सिप्स जागोन बा बायदिसिना जोङो प्लासटिकफोरखौ जों गारना गालांगोन जायनि जाहोनाव बेफोर प्लास्टिकफोरा ओ बे नालाफोराव होथेनानै थायो। जेराव बे दैफोरा हाबलांनो हायैनि जाहोनाव जोंनि टाउन नोगोरफोरा जोंनिया ओ लोमलां जुबो आरोना जेराव हान्थु थुसेनिबो बारलाङो जानजायसे गाहाम गोथौ जायो बेफोरो जोंनि ओ सुबुं माहारिनि गोरोन्थि। बिदि जायो जाय जों बेफोरखौ मोजांङै नायफिननो रोङा जेराव जोङो मोजाङै बाहायनो रोङा दिनै बिनिखायनो जोबोद टाउन नोगोरफोराव जिहेथु आरो जोंहा नालाफोरखौ मोजाङै दै थांग्रा लामाफोरखौ बानायनो हायाखै जेरैबायदि बाहायनांगौ बिनि थाखाय जोंनि ओनसोलफोराव गोबां टाउन ओनसोलफ्राव दै लोमो जोंनि ओनसोलफोराव जा हायेन ओनसोल जा गामि ओनसोल बेफोराव दै थांनाय लामाफोरा गोबां दङ खल खल रानलाङो जोंनिया दैफोरा जिहेथु टाउन होनबाबो नाथाय बिदि नङा गोबां जोंहा नालाफोरखौ मोजां खालामनो नांग अब्लासो जोङो टाउनफोरखौ जोंङो मोजांङैनो दैबानानिफ्राय जों होबथानो हांगोन जिहेतु जों सुनामिनि खोथा बुंनो हायो जों दैबाना होननाय लोगो लोगोनो जेराव सुनामि होनना बुोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जिहेथु जोंनिया बे सुनामिया औ
फानो गैया जेनेबा सज बेबायदि सुनामि जानो माने फैया आरो ना बायदि दै बाना जाबाबो दै बानाल'सो जायो बेलेग अ दैबाना जाया जोंनिया लामा गैयिनि थाखाय दैबाना ज
न'आव लुजोबबाय गोबां न' लुबायै आ गोबां दैबाना जासिनो माने गुवाहाटियाव गारि बोहैलायनाय थांनो हायि बेफोरबायदि जोंनि माने जोंनियाव दैमा दोंङो जेनेबा बेफोरदि थांनायखौ नुनो मोनो माने एसेबां दैबाना जानाय नुवा आरोना जों उम जेनेबा
औ औ
मा होनालाय जों बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ
नोंथां
दाब फोर अखा
औ औ नोंथांङाथ' गोबां फोरमायबाय नोंथांङा गोबां फोरमायबाय जिहेतु अखा हानायनि जोंनाव मााबायदि जायो जेराव जोङो सुनायफोरा्राथ' जोंनियाव फै नांगौ अब्लाबो जों लैथोनि खोथा बुंनो हायो जेराव लैथोजिंफोराव जोंहा गोबां न'फोर लुनानै थायो बा टाउन नोगोर थायो सामिया जेब्ला जोंङो सुनामि होनना बुंङोबला जों दोहौ लैथोनि दोहौखौ आरो ना जेब्ला लैथोनि दोहौआ जोबोर गोजौ जानानै फैयो अब्ला बेनो जोंनि थाखाय सुनामि जेराव बे लैथोनि दोहौआ जोबोर गोजौ फैनानै बिदिनो टाउन नोगोरफोरखौ बिल्डिं जेसेबां गोजौ बिल्डिंआनो जा बेफोरखौ बुख्रायलांजोबो आरो ना बेहाय मानसियानो जा जिब जुनारानो जा दुखान गारि जि दं बेफोरखौ लोमस्रावजोबनानै मानसि आरो आरिफ्रा थैलांजोबो सुनाामिया ओरैबायदि फैयो फैबाथाय जाय लैथोनि दोहौआ ओरैबायदि बुरजा दै जेराव जेबो बासिया आर ना बेवहाय ओ जाहाजानो बायदिसिना बेफोराव हाबफायजोबो दैफोरा हाबनानै बेयावथ' बुखारजानानै गोबां मानसि फैयो न' बांफोरा बायलांजोबो गथ' गथाय आलाय सिलाय जालांजोबो बेफोरबायदिनि थाखाय जोंङो खायसे गेदेर गेदेर हादोरमाफोराव ओ सुनामिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय खायसे बेयाव दाम होनाय जायो आरो दामफोरखौ एसे जाहाथे मा जोंनि बे ओ जेब्लानाखि दोहौआ फैगोन बे दोहौआ जाहाथे एसे लासै जायो। बेनि थाखाय दामफोरखौ होना दोननाय जायो आरो ना खायसे साइनटिफिकेलि जेनेबा बिगियाननि ओ साननाय हनायजों नाथाय ओ जोंनि हादोरफोराव बेबायदि दिनैसिमबो दामफोरखौ होनो हायाखै ओ जेरैबायदिनो दाम जों सुनामिखौ हमथानो हाया नाथाय अब्लाबो बिनि दोहौखौ जों एसेब्लाबो लासै खालामनो हायो आरो ना नोंथां। दा बिनिखायनो ओ बेफोरखौ हायोब्ला जों खालामनो नांगोन अब्लासो जोंङो दैबानाफोरनिफ्राय सुनामिफोरनिफ्राय जों रैखा मोननो हागोन लोगोसे जोंनि फोरावबो बिदिनो ओ बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव जोंहा गोबां हा गिसि खानाय जायो हा गिसि खानानै जेराव हाजोफोरनि खोथा बुङा हाजोफोरा जोंना गुगाबोयो अन्थाइफोरा खोरिबोयो ओ गोग्लैलाङो। हाजोनिफ्राय लामाफोराव अं गारिफोराव होसिनो थैयो गारि गेग्रेबलांजोबो दा गोबां खहा जायो जेराव जों बिफांफोरा गुबुननानै लामाफोराव गोलैस'ना थायो।
नोंथां नोंगौ।
तार लाइनफोरा जोंना दान ओ दैज्लां बोथोरफोराव जिहेथु जोंहा दा बां द्राय समबो गैलिया औ नोंथां।
ओ नोंथां माने समाज जोंनिया जाबाय माने ओम कलखौ दाननांसिगोन माने दोनथ'नोसै।
दे दे नोंथां दे औ।